नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा बोरै दं
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बिदिनो आङो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै माने एसे सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनाय सम होनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ बिदिनो जोंनि बर'फोरनि जानाय होनना बुङोबाथ' बिदिनो सबायजों साम' अनलाजों दाउ बिदिनो नारजिजों अमा लाथा बिदिनो गोबां बायदि बायदि बि आरोना नोंथां बिदिनो आं नोंथांनि सिगाङाव बिदिनो अनलाजों दाउजों बोरै सङो बेखौ एसे फोरमायग्रोनोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंनो अनला अनला संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो आरो जों जि माइरंखौ अनला ओंख्रि संगोन बे माइरंखौ जोङो एसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो सोमना दोननायनि उनाव दसे सोमना दोननायनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै दै सरदनो थाखाय दसे दोननाय जायो दसे दोननानै बेखौ औ दसे दोननानै जों बेखौ बिदिनो फोराननानै दिंखिबा उलाराव देनाय जायो गोदोनि जुग आव जोङो उलार आरो दिंखिखौ बांसिन बाहायोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोङो मिक्सार बिदिनो मिक्सार ग्रेन्डार बेखौसि बाहायनायखौ जों नुनो मोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बिदिनो अनलाखौ देनानै लाबोनानै जेनेबा जोंङो ना दाउ संगोना खौ बिदिनो नङि नालाय बिदिनो जोङो दाउखौ बाय बुथारनानै बिदिनो साफा खालामनानै जोङो जाबाय। जाना लानानै बिदिनो जोङो खानायाव थाव एसे पियास बिदि होनानै जोङो गोबावै बिदिनो खानना लानांगौ जायो नांगौ बेखिनिखौ होनाय जायो होनानै बेखौ बोखांनाय जायो आरोना जों दाउ बेदरखौ बोखांनायनि उनाव बे एखे सारायावनो जोङो दैखौ जोङो बे दैखौ एसे गोबावयै गोदौहैाय जायो आर ना नों
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो एसे गोदौ गोदौ होनायनि उनाव जोङो उम जा जोङो अन गुन्दै देनानै लाबोदोंमोन बेखौ बे गोदौनाय दै नाव जोङो फ्रि फ्रियै सारना होनांगौ जायो आरोना बिदिनो सारना होनानै औ सारना होनानै जोङो बेयाव खारै होबाय बिदिनो ओंख्रि बिदिनो एसे गोबौ गोदौ होनायनि जों एवखांना दोनो बेखौ माने जोङो बे सारायाव गराबनानै बिदिनो जोङो गोबाव एसे गोबाव गोदौ होबाय जेनेबा दाउनि रस जेनेबा दाउनि मोदोमनाया ओं गोजौ होनायनि उनाव बिदिनो सोरोनिया नङाबा गंगार दुन्दिया बिदिनो होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां।
खारै सुख्रि होननानै जों बेखौ खांनाय जायो आरो बिदिनो जेनब हाबा हाथासुनि जोंनो गोनांथिथार आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बर'फोरनि हाबायाव जों बिदिनो जेनेबा जुनि होगोन खा खालि जोङो बिदिनो सिथ्ला गेजेराव जेनेबा उलार उलाराव जोङो बिदिनो खैना गोदानखौ जेनबा बयनिबो रायजो फोरनि सिगाङाव जों बिदिनो बेनो होनाय जायो आरो आरो जोङो बिदिनो खैनाखौ ओंख्रि संनो होनाय जायो आरोना दाउजों अनलाजों बिदिनो संङो। होनायनि उनाव बिदिनो जोङो रायजोफोरनो जेनेबा जा हिनजाव गोदान बे हिनजाव गोदाना रायजो राजाफोरनो राननानै होनांगौ खौ जों नुनो मोनदों आरोोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो सबायाइ सामखौ बुरै सुङै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। जोङो फार्स्टआवनो औ सबायजों साम' संनो थाखाय जोङो साम'खौ ओ लाग्रोनांगोन लोगोसे जोङो साम'खौ हाखर एबा ओ बिदिनो दंग' दैमा फोराव जोङो साम'खौ मोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो साम'खौ ओ हाथाइ बाजारावबो मोननाय जायो बायबाथाय
औ नंगौ।
जोङो साम'खौ साम' संनो थाखाय जोङो साम'खौ मोजाङै सानदेंगा एबा बिदिनो मोनाफोरावहाय होुख'नानै जोङो सोमना दोनथ'यो सानसेबा हरसेबा हरनै सोमना दोनो जोङो बे सोम थांनायनि उनाव जि दा बेनि साम'नि जि मैला बेफोरो ओंखारो हाफोरा हाब्रुफोरा ओंखारलाङो बे ओंखारलांनायनि उनाव जोङो साम'खौ आरो फिनि खनसे हुख'बावो
आरो बे हुखबावखांनायनि उनाव साम'खौ दसेसे समाय सोमना दोननानै नानै जोङो साम'नि खिथौखौ आरो साम'नि थाखोनखौ जोङो दाननाय दानो आरो थाखोनखौ जोङो गारनाय जायो। आरो ओ बे दाहानखौ दानखांनायनि उनाव आरो जों फिन खनसे दैयाव सोमना दोनथ'बावो दसे समाय जाहाथे बे बेनि ओ मैला बा बिनि साम'नि बिदैफोरा गनाय बायदि जोङो सोमना दोनथ'यो आरो लोगोसे जोङो बेखौ आ खनसे साफायै खोनसे हुख'ना लाबो